औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गोजान बेलासिनि हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ
औ नोंथां औ नोंथां दानिया जों ओ नोंथाङा बुंदों मा जों आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ जों दायो फुटबल गेलेनायनि आयदानि सायाव सो सावरायनो नागिरदों नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां दे ओ गेलेनाय होनोबा थ' नोंथां जोंना गोदोनिफ्रायनो जों फुटबल गेलेनायखौ जों गेलेबोगासिनो दं दासिमहालागै नङा होमबा नोंथां? थां
औ औ
औ आरो फुटबल गेलेनायजों सासे मानसिया माने जोबोद गोख्रों आरो राफोद जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? ओ गोदो गोदायनिफ्राय जों नायोमोनब्ला जों गोदोनि समाव मा होनो फुटबलखौ जोङो गामि गामि जोनाय ओमफ्राय माखासे फोरबोफोर जायोब्ला जेरै आमथिसुवाफोर जायोब्ला जों गामियाव बोराय बुरै ओ बोराइ आरो सेंग्रा बिनि गेजेराव फुटबल गेलेलायनायखौ नुनो मोनोमोन ना नोंथां? ओ औ दा आथिखाल जोङो ओ- नायनो थाङोबा फुटबल गेलेनायजोंनो माने गावनि जिउखौ मोनसे। ओ- मोजाङै ओ- दालांनो हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा गेलेनाय। आयदानि सायावनो औ- दा। ओ- नोंथांमोननिफ्राइबो बेबायदि फुटबल गोदो समनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो थानायखौ नोंथाङा नुबोदों नामा नोंथां?
औ- नुबोदों औ। फुटबल मानि होनोब्लाथ' जोंहा जा मोनसे। थ' बल नङा होमबा? बे बल। सामब्रानि बल ब्लाडार मोनसे थायो लोगोसे सामब्रा जायखौ जों फुटबल बे बल बा ब्लाडारावनो बार सोनानै जों बे फुटबलखौ सोहोनाय जायो। एबा आयथिंजों जोनाय जायो जोंहा फुटबलाव गासै सा जिसे जोन सा जिसे जोन गेलेगिरि बिथांमोनहा गेलेयो मोननै हान्जा जानानै। जोंहा बेयाव गल पस्ट मोननै थायो गल होलायनाय। जाय बांसिनै गल होनो हायो बे हान्जायानो देरहायो मोननै हानजानि गेजेराव। जेराव फुटबल गेलेनाय होनोब्ला जोंहा फुटबलाव। गासै साथाम-साथाम रेफ्रिमेन्ट जाय नायगिरि बिथांमोन थायो। औ सासे फारियै बिसोर बिथांमोनखौ होनो। गेजेराव खारग्राखौ मेन रिफ्रि जाहैबाय ओमफाय। साइदाव खारग्राखौ लाइन नायग्रा रेफ्रि जाहैबाय एसिसटेन्ट रेफ्रि। औ फुटबला ओरैनोथ' जोंहा देहानि गोग्गो। एबा राफोद खालामनायनिल' खालामनायनि। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन-गुबुन बिथिङावनो जोंहा हाबा मावहैयो। जेरैहाय- गावनि थांखि जि गावनि इयुननि फिउसारनि साननाय-हनाय। आरो जि इयुनाव जि ओ गावनि जिउखौ थावरिनो थाखाय। जि गाव मोनसे साक्सेसफुल जानो थाखाय। जि सिमां दंमोन बेखौबो जाफुंसार होयो। जि फुटबल होनोब्ला जाहा। फुटबला गोबां रोखोमनि दं गिदिर, फिसा खायसेया फिसानिबो दों। खायसेया गिदिरबो दों आरो गोबां गाबनि दों फुटबला। जाय गोबां गाबनि जेरै गाब। फोरा गोजा, गुफुर, गोमो बायदिसिना। नाथाय बांसिनै जोङो गुफुर गाबखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ फुटबलाव। जि फुटबलखौ जों मोनसे गुवार फोथाराव गेलेनाय जायो। जाय लांदां जेबो बिफां-लाइफां गैया जेबो अन। अनथाय बाला गैया, जि फोथार। हा गोरा साफा हाग्रा बारिबो नङा। बेबायदि जायगायाव गेलेनाय जायो। जोंहा फुटबलाव गासै मोनब्रै। ख'ना थायो। बे मोनब्रै ख'नायाव फुटबल।
औ।
गेलेनायनाय जाबाथाय जोंहा बादायलायनाय जाबाथाय मोनब्रैयै फ्लेक। थुनाय जायो। मोनब्रै बे मोनब्रै फ्लेगानो सोरगिदिंखौ। दिन्थियो आरो लोगोसेनो जोंहा सोरगिदिंबो। बे बाउण्डारि जि फोथारनि। फुटबल गेलेग्रा फोथारनि जि लाइन बोनाय जायो। बे मोनब्रै खना-खनानिफ्राय जोंहा जि बेयावबो मोनसे। ओ नेमखान्थि दों। जेरै- बे नेमखान्थि खनानिफ्राय फुटबल। खेला गेलेबा बादायलायनाय जाबा बे खनानिफ्रायबो जोनाय जायो। लोगोसे जोंहा फुटबल गेलेनाय होनोब्ला। जि फुटबल खेलायाव जा सानैयै किपार थायो, माने गलखौ हमथाग्रा आरो बाखिफोरा ओ